हेल'
अ हेल
खोनादोंना
औ खोनादों
ओ नोंथाङा मा खालामदों?
अ आङो दङ बिदिनो जनानै जोंलाय नोंथां
बिदिनो जिरायनानै दङ ओ नोंथांनिसिम कल हरनायनि जाहोना जाहैबाय आं नोंथांनियाव जौ जौ संनायनि बागै ओ माबादि सङो बेफोरखौ फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां दे बिदिब्ला आङो ओ जौ संनायनि बागै फोरमायनोसै अ गिबियावनो जोङो ओ जौखौ बेबायदिनो ओ दखान एबा गलाप फोरनिफ्राय लाबोनानै मायरं एंखुर लाबोनानै बेखौ जोङो सङो आरो ओ संनानै औ संनानै बिनिफ्राय ओ जिहेथु जोङो अराव अराव संनानै मोनसे दो दोखायाव दोआव होनानै बेखौ ओ अराव सावो सावनानै जोङो ओ बे खौ ओ प्लास्टिक एबा बेबायदिनो गुवार जिखुनु ओ धाराफोराव बनानै
औ औ।
औ धाराफोराव बनानै जोङो बेबायदिनो ओ एमाव एमाव देख्रुबनानै देख्रुबना फुननानै जोङो ओ खाथुमनानै दोनो आरो। बेबायदिनो जोङो खाथुमना दोननानै सानसेबा सानननै थानानै जोङो जौखौ बेबायदिनो सावो आरो
औ
औ सावनानै जों बेबायदिनो ओ ओ बे जौनिफ्राय सावनानै जों ओ गोबां ओ जौ गहोनो हायोआरो गोबां जौ मोनो औ बेनिफ्राय बेफोर जौ खौनो जोङो ओ ओ गुबुन जायगायावबो फानहरनो हायो एबा गामिनि खाथि खालानि सुबुंफोर ओ नागिरफैयोब्लाबो जों बेखौ जौखौ फानहरनानै गोबां ननि ओ ननि नांगौ जानाय बेसादफोरखौ जों बुथुमनानै लानो हायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंगौ।
ओ नोंथाङा ओं बे जौ सावनायाव बा जुमाय सावनायाव एमाव नांगौ होनना बुंदोंना नोंथां ओ बे बे एमावखौ माबादिहाय बानायो
औ ओ बे एमावखौ जों मोखोनार बिलाइनिफ्राय ओ फार्स्टआवनो जों बे एमावखौ बानायनो थाखाय नोंथां ओ मोख मोखोनार बिलाइ खानांगोन औ मोखोनार बिलाइजों बेनि औ बि बेनिफ्राय माइरं ननि माइरं लानांग ननि माइरंखौ जों सोमनानै मोखोनार बिलाइजों जों देनांगोन नोंथां बेबायदिनो उवाल एबा ओ दिंखिफोराव देनानै जोङो गुन्दै खालामो नोंथां।
औ नंगौ।
गोदो गोदायथ' ओ गोदो गोदायथ' जोंनि न'खरफोराव बर' बर'नि नख खरफोराव गोदो गोदायथ ओ बेबायदिनो उमओ दिंखि बा ओ उवालफोरावसो गोदो गोदायनिफ्रायनो जों देबोखायो नङा होनोमबा नोंथां? अ बेबायदिनो आथिखालावबो गोबां बेबायदिनो आथिखालनि बे बिगियान मुगायाव गोबां बेबायदिनो ओ-ओ गुन्दै खालामनो हानाय एबा माइरं एबा ओ माइरं एबा गुनदै खालामनो हानाय नि फोरबो ओंखारबाय नोंथां आथिखालाव औ बेबायदि औ नंगौ बेबायदिनो जोङो ओ ओ बेबायदिनो मेसिनफोरावबो जों आथिखालाव बेबायदिनो नुनो मोनसै देनाय। ओ गो-गोदो गोदोनि बायदिनो जोङो दाबो खायसे खायसे न'खराव जों नुनो मोनो दिंखि ओ दिंखि एबा उवालाव गोबां ओ सुबुंफोरखौनो जोङो जौ ओ बेबायदिनो ओ एमावखौ जोङो माइरंनिफ्राय बानायनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां।
औ नंगौ-नंगौ औ एमाउनि महरा माबायदि नोंथाङा बुंनो हागोन गोनना?
औ एमावनि महरा ओ ओ दुलुर जायो नोंथां। औ दुलुर औ उम औ नंगौ।
जोंहा जौ सावनानै माबायदि मुलाम्फा जायो नोंथाङा फोरमायबाय आरो जौखौ जोंहा बाहायोब्ला माबाफोर खहा जायो नामा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन?
ओ जोंखौ जोङो ओ बा बेबायदिनो ओ बेबायदिनो मा होनो खहा होनदोंमोन नामा नोंथाङा?
औ जौखौ जोङो बेबायदिनो ओ उम गोबां उम सुबुंफोराबो जौ जौ जायहा न'खराव जौ सङो बेफोराव गोबां सुबुंफोराबो जौखौ जा बाय फैयो नालाय। ओ बेबायदिनो बाय फैनानै ओ बेबायदिनो गोबां सुबुंफोरा बायनानै नांगो बि नांगो बिबांनि बायनानै लांनानै गोबां ओ बेबायदिनो न'खरफोराव ओ लो-लोंहैनानै दावराव दावसि खालामहैयो। बेबायदिनो दाम सा लामा-सामाफोरावबो बेबायदिनो जौ लोंनानै बायदिसिना ओ बेबायदिनो जौ लोंनानै गोलैसोनानै थानायखौ जों आथिखालावबो गोबां नुनो मोनो नोंथां। बेबायदिनो ओ बेबायदिनो जौखौ गोबां लोङालासिनो खम बिबांनि नांगौ ओ खम बिबां लो ओ लोंनानै जोङो ओ थानाया मोजांसिन आरो बेबायदि नो गोबां ओ लोंनानै जोङो लामा सामायाव गोलैया लासेनो गोलैया लासे थास्लायस्लाय बेबायदिनो खम बिबांनि लोंनानै जोङो थानाया मोजांसिन जायो आरो नो
औ नंगौ ओ उम दा - नि लाइमोनफोरखौ जोंहा जौ बाहायनायखौ नुयोब्ला जों हेंथा होनांगौ अ ना होनाङा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ। ओ दानि ओ लाइमोनफोरखौ जोङो ओ दानि लाइमोनफोराथ' गोबाङानो ओ आथिखालावथ' गोबां सोलोंथाइनि सोलोंथाइ लानाय जाजोब्बाय दाना गासैबो सुबुंफोरानो बेबायदिनो जोङो आथिखालाव आथिखालनि सुबुंफोरखौ जों एसे खमसै नुनो मोनसै आरो गोदोनिबायदि जौ जुवाजों गफ बना थानाय सुबुंफोर बारा नुनो मोनलिया आथिखालनि जुगाव गोबां सुबुंफोरानो औ बेबायदिनो सोलोंथाइ लानानै गोबां सुबुंफोरानो ओ मोजां गाज्रिखौ जों मिथिनो हानाय जाबाय। गोदोनि सुबुंफोरा बेबायदिनो औ जौ लोंनानै गावखौ जेबो मिथिया लासेनो गावखौ हगारसारनानै जोङो मा गावनि जिउखौबो फोजोबनाय जोङो नुनो मोनदोंसै आरो बेबायदिनो लाइमोनफोरखौबो लाइमोनफोरखौ बेबायदिनो आथिखालाव खम नुनो मोनदों आरो बेबायदि जौ लोंनानै जानला मोनला ओ थाया लासिनो बिदि गावनि गाव गावनि खामानियाव गोसो होनायखौ जों नुनो मोनदों आरो
औ नंगौ ओ
औ नोंथाङाबो एसे नोंसोरनि ओनसोलाव माबायदि जौ बानायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जौखौ सावो आरो जौनि बिबांखौ जोंनि ओनसोलाव बांद्राय सावनायखौ जों नुनो मोना। बिदिनो ओ माबा मोनसे फोरबो बा बैसागु रंजानाय बेफोरबायदि फोरबोआव जौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। ओ आथिखालनि जुगायाव जौ होननाय बुङोब्ला जोंहा गासैबो सुबुङानो बा स जोंनि ओनसोलनि ओ आइजोफोरानो एसे एसे मोजां मोना जालांबाय। ओ मानो होनोब्ला जौ लोङोब्लाथाय देहाफोरा एसे लोरबां जालाङो। नखराव दावराव दावसि जायो। ओ न'खराव सोरबा बिमा बा बिफाया जौ लोंना फैयोब्ला न'खरनि गथफोर फरायनायाव एसे उसुबिदा जायो बेफोरनि थाखाय जोंनि ओनसोलाव जौ सावनायख खौ बांद्राय नुनो मोना। खालि फोरबो फोरबो बैसागो मागो बेफोराव ओ न'खर न'खर सावनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
जौ लोंनानै बांद्राय जौ लोंनानै बेराम आजार जायोब्लाथाय नखराव एसे आंखाल जायो नालाय बेनिखायनो जोंनि ओनसो आथिखालाव जौ सावनायखौ बन्द खालामनाय बायदिनो जादों आरो।
औ नंगौ, औ।
ओ नुनो मोनो जौ सावनानै नखर सालायनायखौ।
औ औ।
जौ सावनानैबो रां आरजिनो हायो, नंगौ। नाथाय ओ लोंग्राफोरनि आखलनि थाखायनो जोंहा जोंनि ओनसोलाव जौ सावनायखौ बन्द खालामनाय बायदि जादों आरो
औ नंगौ औ औ आथि खालावथ' ओ ओ गोबां जोङो ओ जौ सावनायफोरखौ जोङो ओ गोबां बर' सुबुं फोरनि नखरावनो नुनो मोनदों जेनेबा ओ नुनो मोनदों औ बेबायदिनो ओ जौ सावनानै जोङो माबायदि ओ माबायदि गाव गावनि नखरखौ ओ जौ सावनायजोंनो नखरखौ सोलिनो हादों नामा ओ बेबायदिनो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
ओ हागोन नोंथां। बिदिनो ओ जौ सावनानै बा ओ जौ सौ सावनानै फानो फाननानै रां मोनो जौ बथलसेयाव द'जि रां होननानै मिनथियो, ओ बिदिनो ओ जौ सावनानै बा ओ बा बथल बा गंबा बथल जायोब्ला बेयाव दजौ दजौयै रां फाननानै रां मोननायजों जोंहा न'खरखौ सालायनो मोजां जायो आरो आइजोफोरा,
औ नंगौ नोंथां,
बिदिनो ओ जौखौ सावनानै जोंनि ओ आइजोफोरा नखर सालायनायखौ एसे मोजांसिन सालायनो हायो होननानै सानना लानाय जायो नाथाय जौ बाहा हायनाया जोंनि थाखाय गाज्रि होननानैबो, जों मिनथिखायो आरो
औ नंगौ नंगौ
जौ सावनानै जौनि बे ओ जौ सावखांनायनि उनाव अफ्रि ओंखारो। बेयाव फ्रिजोंबो जोंहा, अमा फिसियो होननानैबो खोनानो मोन्दों बा नुनो मोन्दों अमा फिसि फिनानै जोंहा ओ रां मोननायजोंबो जोंहा न'खर सालायनो हायो आरो। औ जोंहा समाबो जाबाय नङा, होमबा नोंथां
औ जाबाय
नोंथांनि ओ बुंनायफोरखौ आं जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां थाङो नांगौ बायदि फिननाय होबाय नोंथांखौ
औ आंबो नोंथांजों बे बेनो जौ जौ संनायनि बागैबो सावरायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नंगौ।
औ दे बिदिब्ला जों दोनथनोसै नामा?
औ दोन्थनोसै
औ दे।